औ नोंथां । नोंथां खोनादों?
औ खोनादों नोंथां खोनादों ।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आङो जनानै द नोंथां
अबेयाव जिरायनानै दं बिसिनायाव ना सियाराव?
उम बिसिनायाव माने आङो फख्रिफारावनो जिराय दं नोंथां
ए बार जादों आरोना
औ औ बार जादों नोंथां औ
बोथोरा गरमथार नामा?
औ बोथोरा गरम नोंथां औ
दाथ गोलोम बोथोर नालाय गरम जानाय बोथोर औ दायो ओहोम माबा ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो दिनै सानजुफुआव
थ ओंख्रिखौ दालि आलु जादों नोंथां
नंगौ आरो दालि आलुनि बाहेरा आरो जेबो गैलामोन?
औ लेस्रा फाजामोन नोंथां
सबाय बिमा
लेस औ औ नांगौ सबाय बिमा
खौ सबाय बिमा होननाय जायो औ सबाय बिमा भाजा आरोना थावजों एवनाय औ दायो नोंथाङा एसे गोलोम बोथोरनि मैगंफोरखौ मोनथियो नामा
औ मिन औ मिनथिगौ नोंथां गोलोम बोथोरनि मैगं सो हिसाबै जोङो सबाय उम सबाय अमा बेफोरनो बेफोरखौनो गोलोम बोथोरबाबो गोजां बोथोरबाबो जानाय जायो आरो ना अनला अम बा बेफोरखौ जानाय जायो ।
नंगौ ओय आं नोंथांखौ खोथा खोथा मोनसे उम नंगौ नंगौ नोंखौ नोंथांखौ आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरबाय दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरावहा मा मा मैगं थायो आरो बे मैगंफोरखौ माबोरै जों आबादखौ मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायलाय नोंथाङा माने जेरै सबाय बिमाफोरखौ बा खुमब्रा जोगोनार ओ खांख्रिखला बेफोर मैगंफोरखौ जों माबोरै आबाद मावो मा मा खालामो अबाव आबाद मावो बेखौ बेफार फालांगि फाननाबो जानो हायो नामा ना नआव जानो थाखायल बेखौ आबाद मावो बेफोरनि जुदि बेफोरनि बागै एसे फोरमायलाय नोंथाङा
औ औ बुंजागोन नोंथां
जोंना दैज्लांनि उम दैज्लांनि मैगं हिसाबै जोंना ओरैनोथ उम जिंखा बथल पानिलाव जोगोनार बेफोरो बेफोर खौ जोङो दैज्लां बोथोराव गाय नाय जायो। आरो बेफोरखौ जों आङो गाय माबोरै गायो होनना बुङोब्ला गिबि ओम आङो गिबियावनो जिं खानिखौ खोनथा ग्रोनोसै नोंथां
नंगौ
खौ जोङो गिबियावनो हाथाय बाजाराव एबा उम बबेबा दखानफोरनिफ्राय जोङो उम जिंखा बेगरखौ बायना लाबोनानै जोङो न'आव लाबोग्रोनाय जायो । बेनि उनाव जोङो उम हाखौ एवनानै एबा फोमोननानै जोङो बेखौ जिंखा बेगरखौ थिबखोनानै एबा उम गोजौ बाहाग गोजौ हा बाहागो खालामनानै जों बेवहाय जिंखा बेगरखौ फोनाय जायो । बेनि उनाव जोङो जिंखा बेगर उम जिंखाखौ गोजौ गोजौ फारसेथिं दावगालांहोनो थाखाय जोङो बेखौ बैसां उम बैसां लुनानै होनाय जायो उम जाहाथे उम जाहाथे जिंखा फिथाया जाहाथे जिंखा फिथाइया बैसां सायाव मान लानानै बेवहाय फिथाइ थायनो हायो उम बेनिफ्राय जोङो उम जिंखा बेनिफ्राय जोङो जिंखा मैगंङाव उम जिंखा मैगङाव ओ मुलिफोरखौ मुलिफोरखौ इउ हासार हिसाबै जोङो इउरिया इउरिया सुपार पटास बेफोरखौ जोङो मै उम मुलि-मुलि हिसाबै एबा हासार हिसाबै बाहायनाय जायो ।
नंगौ बेफोर नंगौ
नंगौ दे।
उम आरो बेजों आरो बेजों लोगोसे जोङो उम जिब जुनारनि उम हासारफोरबो बाहायनाय जायो जेरै मोसौ मोसौ खिसिं बानायनाय मोसौ हासार आरो खानस्रिजों बानायनाय खानस्रि हासार जोङो बेफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथां
आरो बे औवानि बानायोना बैसांखौ
बानायो औवाजों-औवाजों बै खुन्थाखौ होनानै मान्थलि खानानै जोङो दिरुं सोंनाय जायो नोंथां।
औ औवानि खामि बानायो बे औवा रं होनना बुङा औवा दिरुं औवानि दिरुंजों बानायो बेजों खायो नोंथाङा मोनथिगौ नामा औवाया खैथा रोखोमनि दं मोनबेसे रोखोमनि औवा दं जोंनि बर' रायजोफोराव बाहायनाय बा जोंनि आसा आसाम हादोरसोयाव नों नोंथाङा नुनाय औवानि रोखोमफोरखौ मुं एसे फोरमायना होलाय
औ औ औवायाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोम दं जेरै जेउवा माखाल औवा थेरे औवा ओमफाय बुरखा औवा आरो जोंनि ओनसोलावथ' दा हाजोनि औवाबो मोननो गोरलैसै। बे हाजोनि औवाबो मोननाय जायो जोंनियाव बेखिनियानो नोंथां।
औवानि मेवाइ जायो। बे जोंनि औवा मेवाइ जानाया मबे मोनसे औवानिया साबसिन बा गो थावसिन जायो।
औ जोङो औवा मेवाइ जानाया जोंनिया बुरखा औवा एबा हाजोनि औवा उम बे उम बेनिखौ जोङो उम गोथावसिन मोन गोथावसिन एबा उम जानो मोजां जायो उम होननानै सानना लानाय जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ औवा खुन्थुखु होनना बुङो जों बे हाजोनि औवाखौ। जेथुवा बेवहाय सु सुफ्रा बांसिन थायो नामा? सुवा औ। बे हाजोनि औवानि मेवाया जोबोद गोथाव। गोलाव जायो एसे ओ जों जेरै सरासनस्रा जों जिथु सरासनस्रा मोनो जोंनि गामियाव बहाबा जोंनि समान जायगायाव मोननाय जायो औवा बुखा औवा बिखवानिफ्राय बिनि मेवाया गोलाव जायो। आरो जोबोद गोथाव जोबोद गो बियो आरो हाग्रानि मैगंफोरखौ जानाबोथ मोजां मोनो आ बेयावनो जोंनाव केलसियाम आइरन होननाय भिटामिनफोर मोननाय जायो। हाग्रानि हाग्रानि हाग्रानि आ मैगं होननाय लोगो लोगोनो जों बेखौ होनजायो ओ जेरै थास' हाग्रानि थास' थास' बिथराय, थास' बिबार आरो बि बायदिनो ओम मानामुनि जिथबा जों दुब्लि फोथाराव मोननाय जायो। गोजां बोथोराव औ बांसिन मोनो माना मानिमुनि मोनो आरो मैखुं मैखुन मैखुन खो खोनादों दा नोंथाङा? मैखुनबो हाग्रानि मैखुन आरो हा ग्रानि मैखुना गासिबो जाजाया हाग्रानि मैखुना जाग दं आरो बे बायदिनो जिगाबाव जों दि जिगाब माइ हानायनि उनाव जों जिगाब मोनोना ना
औ औ
औ बे जिगाबनि मैखुनाबो गोथाव जानो मोजां बेयो दा दैज्लां बोथोराव बारगोन नंगौ बियो मैया हाग्रानि नङा बियो बे नआवनो बारनाय होनना बुंजायो बेखौ बे मैखुनखौ दायोथ जिगाबा जोब लांनो हम बाय दा दैज्लां बोथोराव बे जिगाबाथ' मेसें मेसें बा गोजां बोथोरावसो बांसिन थायो नालाय जिगाबा दाबायदियाव वहा दाथ अखा हानाय बोथोर आरो दैज्लां बोथोराव गरम बोथोरावहा मा जायो जिगाबा गरमजों बा अ खानि दै मोननायजों सेवलांनो हमो एसे एसे नङा ना होमबा बे सेवलांनो हमनाय जिगाब बावनो बे मैखुना बेरो माने बेरेस्रा बा बारो आरो मैख खुना बारो बे मैखुन बारनाया ओ हरावनो बारना थायो फुङावहा खाजायो हरसेयावनो बारो आरो जाबादि ओरैबायदि गोथाव जायो बे खना हराव बारनानै फुङाव खाजानाय मैखुना औ बेबायदिनो न'आवहा बेखौ गिसि‌ हो लासि‌ नांगौ अह बे जिगाबखौ ओमफाय बेनि ओ बारनाय खौ बांहोनोबा‌ मैखुन बारनायखौ बांहोनोबा बांसिन बारो बांहोनोबा होननाया बारहोनोबा बेयावहाय संख्रि सारना होनांगौ एसे एसे संख्रि सारना होबा माने बांसिन बारो आरो मैखुना आरो-आरोन खौ जानो हागोन उनखालि न नेकस्ट देयावहाय जानानै बा थावजों एवना जाजायो बेदरजोंनो जाजायो जिखुनु गोरान एवनाबो जाजायो आरो बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय
नोंथाङा संनायनि एसे आदब
नोंखौ आं संनो मोजां मोनो औ नोंगौ खोनादों नोंथां नोंथां खोनादों
हेलोउ
औ औ खोनादों आं खोनागासिनो दे औ नोंथांमोननि नआव दं नामा मैखुन बारनाय जिगाबाव बारदों?
मैखुन बारनायथ जोंनि नआव गैनाय जाया जोंबो हाथाय बाजारनिफ्रायसो बायना लाब बोनानै संनानै जानाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां बेबायदिनो जों ओ मैखुननि खेथिबो ओ सरि मैखुननि जिगाब जिगाबाव बारनाय मैखुन बायदियैनो बेखौ जिगाबावनो बारो खायो जिथुुबा ओ मैखुननि आबाद मावोना खायफा माखासे मानसि औ माखासे मान मानसिफ्रा बे मैखुनखौनो गावनि आबाद बा गावनि प्रफेसनेल जिम बायदि बानायनानै आबाद मावो। बेबायदिनो गोबां बेवहायबो मोजां गोबां मुलाम्फा दं जेरै ओ नखराव बेखौ न' सिङावसो न' लुनानै न' सिङावसो बाराय होयो नालाय बेखौ मैखुन नोंथाङा नुदों थाङा नुदुं जानो हागौ औ मैखुनखौ माबोरै बारहोयो होमबा बेवहाय जिगाब जिगाबाव बे मैखुनखौ बारहोयो। जिगाबावहा थफ्ला थफ्ला खालामनानै जिगाब थफ्ला खालामनानै बा बेखौ बाल्टिंफोरावहा बाल्थिं नङाबा जिखुनु आइजेंआव खादा बेफोरावहाय जिगाबखौ होनानै दै होबाय होनानै जिगाबखौ सेव होबानो बेहाय बेनिफ्राय मैखुना रजबोयो आरो। बारबोयो बेबायदियैनो औ सान से सानसेल हरसेयावनो बारना थायो बुरजा बुरजा बारना थायो बेखौ खौनो खानानै उनखालि बा फुङावहा हाथाय बाजारफ्राव फानहैनानै गोबां रां खामायनो हायो जों। नंगौ दा समाबो जाबोबाय नामा नोंथां एसे जोंना?
औ-औ टाइम समाबो जाबाय नोंथां औ।
समाबो जाबाय नोंथाङा दा मा खालामगोन बेनि उनावहाय जोंजों दा रायज्लायखांनानै आंजों रायज्लायखांना
आंनाथ ओरैनो फ्रियानो दङ दंनायालाय थेवबो थानोसै ओरैनो मबाइलफोरखौ नायलायबायनोसै।
औ बांद्राय मबाइल नायनायाबो गाज्रि नामा ससियेल मेडियाआव थाबाय थानायफ्राबो जेरै फेसबुक इन्सटाग्रामफ्राव थाबाय थानायाबो गाज्रि। एसे गावबा गावनि खामानिखौबो मावलांनांगौ। औ गावनि सानफ्रोमबोनि मावनां गौ जि खामानि थायो बेफोरखौ गाव समजों मावलांबाय थाबा मोजां। उनावहाय उनावहाय
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जों बेखिनियावनो दोनथांसै नामा?
दे नोंथां होमबालाय। गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों। आरो इयुनावबो सावरायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दे नोंथां गोजोन्थों।